औ। हा? आचसा
गोदोनि नि जों दानिजों बिराद फाराग दंसैलै गोदो उन्दैयाव बा गोदोनि समाव दाथ' नै माबा गाव आदा बुगाव जाबाय गोदो ज' ज' जों उन्दैयाव गेलेबोनायखौ गोसोखांबा दाबो बोरैबा मोननलायसैलै हाब गोदो आबै आबौ आबै आबौमोननि सल'बाथा खिथानायखौ गोसो दंना गैया नोंलाय?
दङ'लै जोंना आबौ रयना बोराया ओरैबायदि खोन्थायोमोन सल'बाथा बाब्रेबा
जोंनाबो आ ओइसो सासे अबेनिब्रा फैदोंमोनलै मैगं खाना सल' बाथा खिथाग्रा बेखौ दाबो बावाखै आं माबालि मोजां मोनलायनायनि हाब बे मैगं खानाम बोरै माबा दामनानै खिथायोमोन हारम'नियाम। खेंन्थु अखा थमब्लेट सोर रांब्लाबो जोबा ओरै हाब हैजो मोथो मोथो मोनखायोमोनलै गोदोनि बै समाव आबौनि सल' बाथाखौ खोनासंनायाव बा बा बा बा बा
जोंनाबो खोन्थायोमोन आबौआ।
दाथ' बिदि खिन्थाग्रा गैलालै
गय माबानि गयदिलांखरनि गिसिब ओरैजाय गेर गेर गेर गेर सिबलायनानै जोंखौ ओरै जेन'बा बै माइ गायखांननानै बोथोराथ' ओम हरनि बिलि फां समाव आराम गरम बो थोराव बिलिफां समाव ओरै अखाफोर गोजौआव थालायबाय अख्राङाव ओरै न'नि सिथ्लायाव दारहा गांसे बबाय ओरै बिबौनि फेन्दायाव दलद
दलद थालायबाय ओं।
हाब ओरै गासिब गेर गेर गेर सिबलायनानै अख्रां नायदाव नायदाव खोनासङोमोन जों आबौनि स सल'बाथा खोन्थानाय।
जोंना जिमब्रा आरो बे गोजां बोथोरावथ' हाबाब
थाङै थुङै जोंखौ लानानैसो खोन्थायो। बोरैदि बानायलाङो गावसो मिथिसिगौ। एकदम खोनासंबाबो खोनासंनोनो बायामोन आरो
बे समाव उन्दैयाव मोजां मोनथारोमोन। आरो बे गोजां बोथोराव अर हो रोहो सालमुरानि
अर सायबाय गावहा ओरै जोंहा। हानथुआव माबाहोथारसैमोन नामा हान्थुआव आखाइ होलायनानै
आखाइ लांहोसै आरो बे गिथावथाव बाथाय खाथियाव सिथाबलायथारबाय आरो एसे बुहुत इरिनि उम मोदायफोरनि
खामस्रेंलायनाय
आर बे गोदो गावसोर बुहुद मोदायफोरजों खमलायबोनाय
उम।
खिथुआव माबा फैदों मादों बिदि मोनलाय मिउ मिउ मोलायलायथारोमोन हैस सांग्रिमा रिथिसाव जोंनाय
हानाय हायौ बे राजाथारखिमोनलाय आरो गेजेराव थाग्राफोरखौ सिलायबावनोसै ओरैजाय। गेजेराव थाग्राखौसो लाङोनो बुदा थालिरगौमोन साननानै जालायथारनोसै बेयाव गिनाया बारा जानोसै ज' यो गुगोब्राब
हाब बे स'माय बा दाबो स'ना जा
हाब स'ना लै
बेखौ दानि गथ'फ्राथ' गैया खाबु मोनासै खिन्थु जों मोनबोदों
दानि गथ'फ्रा बुङो थाङोबा
बेछ
गावबागाव जानबुं आखाइयाव जानबुं लाबाय गोबां दानि माबायाव अनलाइन मुगायाव बायदि रोखोमनि मोननाय गेलेमु गेलेगोन।
मा गेलेगोन गासिबो उम अनलाइनजों जोंनि समाव जुमब्रा बा खुवाजों फेस्थु मोखांजों मोखां
एखमबा बेखौनो सानलायलाङो। आसलथे जोंबो सैथो सैथो जुगखौ एसे लोगो मोनबो दों सानफ्रांलायलांङो अ खमबा। मानोना बै समाव बाराबो थगायलायनाय गैया गावजों गाव मोहेरलायनाय गैया जों उन्दै उन्दै समाव। हाब गामि गंसे यैनो जोंनाथ' गामियाव एसे गिदिरमोन।
गिदिरमोन।
ओरै जोङो उन्दै उन्दैयाव दंग'आव ना जानो ना खांख्राइ साम' जानो दंग'आवनो मोनजोबोमोन।
नोङो न'निफ्राय खदाल गंसे लादो थोरसि लादो मुसारि लादो खदाल लाबाबो खांख्राइबो जोबा नों बामि, खुसिया मोनोमोन जोंबो जाव
माइ गायनाय फावैनो। हालेवनाय खदाल जावनाय। फावैनो ना खांख्राइ साम' हाब।
जाख'लायनोसै हायामोन। फोरानलायनाय सान्दां गा सान्द्रि बुंजोबो। अरमोन दाबथाम दाब्रै सुयो फोरलायनो।
जों गामियावथ' गोदोनिफ्रायनो एसे गिदिरमोनना।
जों गामिनि बै एसे जोबथा खनानि न'खरसेयाव एखनबा। साम' ओंख्रि लायनाय अनला ओंख्रि लायनाय।
बिदि लायथ'लायनाया। बे समावब जा सोलियोमोन। दाथ नोङो माबा। ओंख्रि गोथावबा उम। दाथब न' खाथिनिजोंनो नोङो ओंख्रि गोथावबा। नोङो सोंहरलायबा सौबोलायनांङानो गैबावला। गोदोनि समाव नोङो संख्रि बानलु लायथ उलायनाय। नोङो ओंख्रि। ओंख्रि सोलालायनाय सोलायलायनाय नोंना जेनेबा अनला संदोंब्लाा जोंनाव नारजिजों। माबाजों संद दों बा सोलायलायनाय बे दाबनि जुगाव बे गैलाब्रा गोमालांजोबबाय बोरै सोलायलांखो हरखाबै हमनो हा।
गोमाबाय। आसलथे खोलि जुगा जों देरनानै जागायदों खोमालै। आंनि साननायाव।
जों उन्दैयाव सैथो जुग जोबनायग खौ जों लोगो मोनबोदों ओमफाय जोंनि दा एसे बैसो देरफैबाय जोंथ' मोनथिजोबबाय हमदांनो हाजोबबाय बै जुगानो साबसिन मोनलै सै थो जुगा दाथ' गावजों गाव नै बिदा-फंबाय असिबाबो बिमा-फिफा माबाबाबो थगायलायनायनो माबा
गावजों गाव मोहेरलायनाय
मोहेरलायनाय एना एनि उम बिदा-बिनानाव बिदा-फंबाय माबा सुथुरसो दानिया मा जाबावगोन? बोथोरा बिदिखि जायो बिख माबा मोनसे स संसार नायलायनो हाला ओंखाम थोबथिसेयावनो जालायननो हाला सैलायला आं बे जुगखौ मोजां मोनासैलै नोंथां।
सै।
बे जुगा है।
आंनि थाखाय नङालै साननानै नायोबा बे जुगा।
बे जुगा जोंनि बे जुगा मानसिनि थाखाय जोंनि थाखाय नङा सैथो जुग जों सैथो जुग लोगो मोननाया बे नङा।
आथिखालावथ' हरैथां हरैबो दावराव ओरै थां ओरैबो दुम दाखाल जेरावबो सुख गैया।
सुख सान्थि गैया बे जुगा बिराद गाज्रिलै नायनो।
थानो जानो मोनसे थि जायगायाव गसंथानोनो जायगाखौनो मोना दा।
मोनला दा ना नों ना बेदर बायनानै जाब्लाबो उदै बुंबाबो दा नोङो गोजोननाय गैला। गोजोन्नाय गैला बै गोदो जों मोनबोनाय बे सुख सान्थिया दानि जुगाव गैला।
आसलथे जोंबो बारा गोबाव मोनबोआखै बे समखौ
मोनबोआखैबाबो जों खावसेबोदों बे जोंनि थाखाय थोजासेमोनलै मोजां हाब नोङो बे था-आथोना सारेना फैसाजों मेथाइ जाबोलायनो मोनगोना मोनाखै नोंथां?
उम आं सारेनाखौ लोगो मोनस्लाबाखिसै। आथोना फैसाखौ सक्लेट गरसे बायनानै जाबोनो मोनदों आङो
जोंनियाव जोंथ' बा आं नोंनिफ्रायसो बांसिन मोनबोदों। आथोनाजों सारेना आथ आथोना मोनबोजोबदों आ थोनाजों थोनाजों माबा मोन थाइ गरनै थायसेबाथाय गदब्रै।
उम आं आथोनाखौ बाहायबोनो मोनदों।
मोनदोंनाया? सारैनाखौ बाहाय बोनो मोनदों औ साराय नाखौ मोनस्लाब खोमा दालै आथोना बालाथिख' थालाय मोना आथोना सारै नाखौ सारिनिया सारेनाखौ बाहायनो मोनदों मोनदों उम सारेना जेनेबा सारेना साना गरब्रैजों माबा जाया होनबा?
थायसे से रां।
से रांजायोब्रा थायसे एखे ओमफाय आथिना गरनैजों आथिना गरनैजों से रां जायो इस नों माबा आथि मा थाइसे मोनबाथाय थोबाय सानसेनि थाखाय
सानसेनि थाखाय थोबाय बोरैबा थाइबा मोनफ्लांबाथाय बे सानथाम थांबाय
सिब्रा दाथ' नों नै दानि जुगाव मा जाखो नोङो हाजार फास
उम
नोङो दखान ससे ओंखारलां थाइसेबो सफैफिना गोजोनाबो गोजोननायानो गैया
गोजोननाय गैया जों फुजा मेलाफ्राव बेरायनोबाबो जि रां मोनबानो डाइरेक्ट साइकेल गंसे लाबाय साथाम गाहाम गाखो होबाय सालायबोबाय थांफिनबाय
साथामै यै साब्रै जाबबोबाय लै नों उननियाव सानै सिगांनियाव सासे सालायग्रा फाला फाला बेबायदि
हाब थामजि रांनि नो माबा नुयोमोन। मोनसे सावथुन नुयोमोन।
थामजिर यैस बे समाव बिराद गोसो गुदुंब्रा सावथुन बे समाव। जेराव सावथुन जानायख खोनायो थांखायो।
थाइज थायबानि दैथाम दावदै खेला गेलेनाय बाब-बाब-बाब
है सिनाया जोबोद माबाथारमोनलै बियो। ओम होम फुरथि मोनथारोमोन।
उम एकदम रंजा खुसिया हालो दैलो दंफां गोजौ गोजौ मो ख्रा खेला गेलेनाय दैमा याव बिलोआव आदुमुवा गेलेनाय
गेलेनाय हा आर थाखुमालायनाय गेलेनाय
थाखुमा खेला गेलेनाय
दानि गथ'फ्रा थाखुमालायनायखौ मासो सानसिगोन रोंङा बिसोरो जों रोंगौ।
दा न' खाथिनि हाग्रा फिसा हायाव थांबानो आयौ आयौसो होनजोबसै दानि गथ'फ्रा। आरो हायाव गेलेनो दानि गथ'फ्रा
हाखौनो दांङा गैया
दानि बिमाफ्राबो बिदिनो खा सै जेनेबा हायाव सासे गथ'आ गेलेनो थांङोबा हायाव ओंखारोबा मबाइल होबाय जानबुं होबाय आखाइयाव दलद दोनबाय।
बिदि बिजों बुरखायो मोजां नङा बेथ' मोजां नङा दिन थाङो बाहायनो गथ' गथफ्रा गाज्रि जालाङो
जोंनि समाव जों लोगो मोनबोनाय समा ओरैबायदि बिदिमोन बिमाफ्रा गेलेथोंहाय।
उम।
हायाव